हेलौ
हेलौ
औ
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि नोंथांनिसिम आंनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय गिबियावनो।
उम आंनिफ्रायबो फिनजाास हराय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ आंनि नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों आं नोंथांजोंहाय जोंनि खेराइ फोरबोनि सोमोन्दै रायलायनो सानदों आरो दा नोंथांनियाव दसेखिनि सम दङ नामा आंनि बे बाथ्राखौ खोनासंनो थाखाय
औ नोंथां बुंनो हागोन दे।
बिदिब्ला आं बुंलांसै ओ खेराइ फोरबो खेराइ फोरबोआथ' जोंनि बर' हारिनि गु-गुदि बा धोरोमजोंहाय गोदोनिफ्रायनो ओ सोलिबोबाय थानाय मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो होननानैहाय बुङोबा जोङो खेराइ खौनो होननानै मोनथिनाय जायो। ओ जोंनि बाथौ धोरोमनि बर'फोरनि बोराइ बाथौनो सिबिं बावउनायखौनो जों गुदि खालामनानैहाय बे फोरबोनि जोनोमा जादोंमोन आरोना
उम
जोङो खेराइनि सोमोन्दै बा बिनि जोनोमनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला थ' जोंनि बर' सानसुमैफ्रा ओ माखासे गोबां रोखोमनि बेखेवथि बा गावसोरनि गोसोनि साननाय बा फुवारनाय खौ होलांदों आरोना दा बेबायद बिदिनो जोंनियाव बायदि बायदि रोखोमनि माखासे खेराइखौहाय राननाय जादों आरो दा बेबायदिनो बेफोरनि गेजेरावहाय जों जोंनिया गिबियावनो दङ दोरसोन खेराइ होननाय जाय जोंनि खार्तिक दाननि गिबि हा माबा सप थायावहाय बे खेराइखौ खुंनाय जायो आरो ना उम बे खेराइया थारैनो जोंनि धोनि मोदायजो बा जायखौ जोङो माइनाव एबा लोखिनि मुङै मिथिनाय जायो। जाय जायखौ जों खेराइ जाय खेराइखौ जोंहाय खि खेराइ होननानैबो बुंनाय जायो आरोना बेखौ जोङो मा मेसेंनि आबादसालिजोंहाय लोब्बा थानाय थानायखाय बेखौ जोङो सालि खेराइबो होननानै बुंनाय जायो आरोना माइनावाथ' जोंनि जायखौहाय जोङो उम खाथि खाथि गासा बा बेफ फोरबायदि फुजायावहाय जोङो दुब्लिनिफ्राय नाय ओ लोखि लायनो थांनायखौनो जोङो माइनाव होननानै बुंनाय जायो आरो ना आरो बिनि उनावहाय दङ जोंनिया उमराव खेराइ होननाय जाय आ आसार दानावहाय आमथिस सुवा जोबनायनि उनावहाय बे खेराइखौहाय खुंनाय जायो आरो ना ओ गामिनि सुबुंफोरनि गाहामखौ बा मोजांखौ हास्थायनानैहाय बेगखौहाय मा आबाद फसलनि गाहामखौहाय हास्थायनानै बे खेराइखौ खुंनाय जायो आरोना। बे खे बे उम्राव खेराइआ जोंहा दाख्लै बावैसो थांनाय जादों आरो ना दाख्लै जोंनि आमथिसुवा जोबनायनि उनावहाय जों बे खेराइखौहाय ओ फालिनाय जादोंमोन आरो ओ बुंनो थाङोब्ला बेखौहाय जोंनि गामियावथ' फालिनाय जाया। नाथाय जों जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि गामियावहाय बे खेराइखौहाय जायखौ जों उम्राव खेराइ बुङो बेखौ फालिनायखौ नुनाय जायो आरो ना ओ दैज्लांनि बे गुबैयै बे उमब्राव खेराइखौ फालिनायनि जाहोनानो जादों ओ दैज्लांनि आबाद आसुमायजोंहाय बास बेखौहाय सोमोन्दो लाखिनानै जोंहाय बे खेराइखौहाय खुंनाय जायो आरो ना बेनिखायनो जाउनाव बेखौहाय जोङो मा होननानै बुङो आसु खेराइ होननानैहाय बुंनाय जायो आरो
ओमफाय बेजोंनो लोगोसे दङ जोंहा फालो खेराइ ओ असमीयायाव जों बेखौहाय मागो दान बा मागो पुर्निमायावहाय बे खेराइखौ खुंनाय जायो आरो अखाफोर दानसोरां हरावहाय खुंनायनि जाउनावहाय बे खेराइखौ जोङो दान सोरां खेराइ होननानैहाय बुंनाय जायो आरोना खोनादोंना नोंथां? हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ ओ बिनि उनावहाय दङ जोंनि जोंनिया न'आवनि खेराइ होनाय ओ न'खरनि गोनांथिखौ नायनानैहाय खेराइ बे खेराइखौहाय माब्लाबा खुंनाय जायो आरो ओ न'खरनि गाहामखौ हास्थायनानैहाय जोङो मा न'खरैनो होनायखाय बे खेराइखौहाय जोङो न'आवनि खेराइ होननानैहाय बुंनाय जायो आरोना जायनाखि जोंनि न'खरावहाय माबा मोनसे जा जानाय लोंनाय बा जादलानाय लोंग्लानाय जायोब्लाथाय जोङो बेखौहाय मा जोंनि न'खरावनो ज'यैहाय जाहाथे जोंनि गोसोनि माने माखासे जोंनि न'खराव खैफोद आफोदफोर जाबाय थानायफोरा गोजानाव जानगार लांथों होननानैहाय जोङो खनसे मा न'आवहाय ज' न'नि सोद्रोमा गासैखौबो लानानैहाय बे खेराइखौहाय खुंनाय जायो आरो ना जाउनावहाय जोङो बेखौ मा होननानै बुङो न'आवनि खेराइ होननानै बुंनाय जायो आरो खेराइ सिबिनो होननानैहाय जोंनि बर'फोरनियावहाय माने मोनसे थि खेराइथा जा खेराइसालि बा थानसालिबो ओ थालायनांगौनि गोनांथि जाया आरोना माने सम ला नानै जोङो नांगौबायदि सिबिन थिलिखौ सायख'नानै लानाय जायो आरोना बे जोङो खेराइ फुजाखौहाय होनो थाखाय। ओ बेखौ जोङो ओम ओ जायगाखौहाय जेनेबा जोङो फोथारनानैहाय सायख'नाय जायो आरो ना माने बे बिनिफ्राय जोङो खेराइ सिबिननि थाखाय गिबियाव जोङो बाथौ बिन्दो गायसननाय जायो। ओ बाथौ बिन्दोखौहाय जोङो गुदियैहाय मोनथाम खोन्दोआवहाय खालामनानैहाय गोलावै बानायनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो खोला फारसेनिफ्राय जागायजेननानै साहाथिं जोबहैनाय खालामो। बिन्दोनि गिबि बाहागोखौहाय जोङो मा दखरसे जिजोंहाय गो जौवावहाय सोंनानैहाय होनाय जायो आरो बेनि ओ ओंथिखौ जोङो नागिरोब्लाथ' बा होनो बुंनो थाङोब्ला जोङो मा बिनि ओंथिया अबंलावरिखौ फोरमायो आरो। ओम ओ बिनि गेजेरावहाय गेजेर बाहागोआवहाय जों सिजौ बिफांखौहाय गायनाय जायो। ओ-ओ बे सिजौ बिफांखौ बाथौ बोराइनि दिन्थि महरै लानाय जायो आरोना। सिजौ बिफांखौ जों औवाजोंहाय बाथौ दुमखानाय दुमख'नाय जायो आरो। ओ मो जोंनि बाथौवावथ' मोनबा बाथौ नुनानै थरप'खौहाय रैखा खालामनानै बाथौखौ जराफायै मा खुन्थिया थुनानैहाय जराफायै सिरिबाजोंहाय दुमखननाय जायो आरोना जोंनि बाथौ खौहाय बेखौ नोंथां आबो मिथिखायो जानांगौ खोनादोंना नोंथां।
औ नोंथां खोनादो।
औ बेयाव बाथौनि मोनबा गोथौ थथ'आ बिनि सि गेजेरावनो बेरखाङो आरोना। सिजौ बिफांनि गुरियावहाय जों आलारि बाथि सावनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो लाइजाम गांबा बनाय जायो आरो। लाइजाम बा लाइजौवावहाय गय फाथै बा जरा आरो थालिरखौहाय गो थां होनाय जायो आरो। लथा गोलावआव जों मा खालामो दै गोथार एबा दै सान्थि दोननाय जायो। बिनिफ्राय दै सान्थि सारनो लथायाव ओम‌ जोङो थुलुंसि बिजौ आरो जाद थ्रासि बिजौ दोननाय जायो। ओ सोरजिनि दिन्थि महरै जोङो दावदै दैसे आरो सै थोनि दिन्थि महरै जोङो अन्थाइ थरसे बा बाथौ बिन्दुवावहाय दोननाय जायो आरो। बाथौ बिन्दोनि गेजेर खोन्दोनिफ्राय जोङो साहा जोबथारनायनि माइनाव बिन्दोनिसिम जोङो मा ओ सारि-सारि बा लारि लारियैहाय जोङो खां ख्ला होननायखौ गायनाय जायो आरो ना। बिन्दोनि बे साहानि बाहागोखौहायनो जोङो मा होननानै बुङो बिमा बैसोमु थि समायनाय आरो जौगा माने बिनि जौगानायनि दिन्थिब' महरैहाय जों बेखौहाय लानाय जादों आर ना। ओ सानै गोथार मानसि जायखौ जोङो दौरि बा दौदिनि होननानै बुङो बे सानैखौहाय जोङो अजानि हेफाजाबैहाय जोंङो बे खेराइ सिबिनाय बहाय जोङो माने जै जैबा गोसो होसारनानैहाय खुंफुंनाय जायो आरो ना ओ दा आंनि होननांगौआ नोंथाङा आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सान्दों नामा माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा।
औ नोंथां आं बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सान्दों नोंथांजों।
औ औ दे नोंथां औ हागोन नोंथां हागोन दे बुंनायसाय।
दे बैसागु फोरबो रंजाथाइया बर'फोरनि सोदोमस्रिनि आयना होननानै जों बयबो मिथिगौ ओ मोनफा रंजाथाइनि गेजेर जों हारि फोलेरनि समाजारि जिउ खुंनाया रोखा बेरखांङो आरो बर'फोरनि माहारियारि जिउआव बैसाग दाननि बैसागुआनो गाहाय रंजाथाइ फोरबो। बैसागु फोरबोआव बर'फोरनि माहारियारि जिउआ जेरै रोखा रोखा बेरखांदों बेबायदि गुबुन गुबुन जेबो फोरबोआनो बर' नि समाजारि आरो माहारियारि जिउआव ओम बेरखांसार होनो हायाखै आरो। आबादारि बर'फोरनि थाखाय बैसागु फोरबोआ जोबोद रंजाथाव ओ गोजोनथाव थुलुंगाथाव आरो मोजां मोन थाव लाइमोननि फोरबो आरो बे रंजाथाइ खुंनाय आबादानो थांनानै थानायनि गाहाय राहा जानायनि जानायनि थाखाय बेफोर फोरबोआ मोजां आबाद मोनो हास्थायनाय रंजानो रंजायो बर'फोरनि बैसागुआ जाबाय बेबायदिनो मोनसे उदां बोथोरफोरनि फोरनो बर'फोरनि सैथ्र' दाननि जोबथा सानखौ मोसौ फोरबो हिसाबै फालियो आरो बे सानाव मोसौखौ मान होयो गलिनि मोनफ्राम मोसौनि गं आरो आसुगुराव थाव गुबै फुनना होयो। लोगोसे ओंखाम दोनि हांगारखौ थाव गुबैजों लगायना इन्दि दालायजों
मोसौनि मोदोमाव फुनना होयो। एबा औवा हासुंजोंबो गासै मोदोमावनो फाख्रा फाख्रि दागो हो होनाय जायो आरो। सानसे सिगांनो सुना दोननाय लाव फान्थावनि मालाखौ आखाइयाव ओ- लानानै मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय हुरुना देग्लि ओ बिफांजों बुजाव बुजाव थुखैनो लाङो। दैसायाव एबा फख्रियाव आरो थुखैनो लांनाय लामायाव लाव फान्थावनि मालानिफ्राय ओ साखा हानानै दिहुना मोसौ फोरनि मोदोमाव खुबै खैबै मेथाइ रोजाबनाय रोजाबनाय जायो आरो बे मेथाइानो जाहैबाय जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि गेदेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेद बिमा गाइदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि जा बारि खनायाव एम्बु बंगला बेबायदि जा गेदेर जांगिला बे मेथाइखौ रोजाबखांनायनि उनाव दिग्लि बिफांनि दालायजों बुज्राव बुज्राव आरोबाव दोंसे मेथाइ रोजाबबावो। ओ देग्लिया मोसौनि मुलि दुदालि जागोन गाय जोख्लि दिग लावथि ख्रि ख्रि गान्थि जोंनि मोसौ सौआ जागोन बलद जाथि जानाय नङा गायदे थेफ्रा माग्रा जागोन फालोनि बेरहा मोसौ फोरबोनि सानाव गलिखौ सीस्रां सिबस्रां ओ सिबस्रांनानै साखोन सिखोन खालामना मोनाबिलियाव गोदान भागा होनाय जायो। मोसौखौ बर'फोरा लोखि होननानै सानो आरो जायहा मोसौ दङ बेहा खाफाल गोनां आरो जायहा मोसौ गैया बेहा खाफाल हावरिया।। होनना साननाय बर'फोरनाव हाल एवनो मोजां मोसौ हालुवा गाइखेर मोनजानो आरो मोसौनि जोलैखौ एरहोनो मोसौ खौ बिमा फिसिनायनि गोनांथि दं होननानै सानो। गोदान बोसोरनि गिबि सानखौ बर'फ्रा मानसि फोरबो हिसाबै फालियो। बै सानाव दाउला गेसेेरनायनि सिगांनिफ्रायनो ओ खेराइ फुजानि सथ्रालि देंखोनि सिफुं दामना गोदान बोसोरखौ बरायनाय जायो आरो बे सिफुंनि देंखोजोंनो मानसि थि आरो गुबुन जिबनि सुथुर जिबौनि बिदैया गला जायो होननानै सानो ओ गोदान बोसोरनि गिबि साननि फुङाव अरदाब आरो जि जोमफोरखौ सुस्राङो फुङावनो न'खरनि गाहायाव रायदों बिलाइखौ न'मा न'नि उखुमाव थेबखोना दोननाय जायो आरो बेबायदि खालामोब्ला दायना जोगुना आरो गिज्रा आबहावाफोरा सा फैनो हाया होननानै साननाय जायो न'खरनि बयबो उन्दै उदै खालियावनो गाइखेर गोथांखौ निम बिलाइ ओ सावसोबो बेबायदिनो जायोब्ला जिबौ अरनो हाया होननानै बर' फ्रा फोथायो बिनि उनाव दुगैस्रां लोबस्रां गोथार जाना जयैनो सिबिनाव हुम होयो आरो गोदान बोसोरनि मुङै न'खराव